हेल'।
औ हेल' ओ औ खोनादों-खोनादों। ओ गिबि-गिबियावनो नोंथांसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय।
ओ गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो गिबि-गिबियावनो नोंथांनिफ्राय ओ गोजोन बेलासिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
ओ गोजोन्थों नोंथांनिसिम ओ नों थाङा दा आंजों मानि सायाव रायज्लायनो सानदों दा?
आंथ' दा नोंथांजों गिबियावनो आङो दै गुबुंले जानायनि सायाव रायलायनो सानदों।
दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव ना दे जागोन दे नोंथाङा नों थाङा जागायग्रोदो बिदिब्लालाय।
औ जोंथ' ओरैनो मिथिखायो जोङो दै गुबुंले जानो जा नाया जोंनिया मानि थाखाय जायो होनबा मायाव जायो जोंनिया दैमा-दैसा, बिलो आरो हा बायदिसिनायाव जोङो गाज्रि मुवाफोर बाहायनायनि थाखाय जोङो जोंनिया दै गुबुंले जानाय बेफोरो सोमजियो आ रो ना बेफोरनिफ्राय जोङो गुबुंले मुवाफोरखौ ए दैखौ जोंखौ माया खहा खालामो दै लोंनायाव खहा खालामो आबादाव जोङो ओ रासायनारि हासार बाहायोब्ला जोङो दैमा-दैसाफोराव ओ अखा हानानै दैमा-दैसाफोराव गोग्लैलाङोना बेफोरो जोंखौ बेफोर जोंखौ जोबोर खहा खालामो आरो बेयाव जोंहा जा जेनोखि जोंनिया दैयाव थाग्रा ना बायदिसिनाफोरा जोंनिया थैयो आरो बिनि थाखाय जोंनिया खहा जायो ओ बेफोर गुबुंले मुवाफोरा ओ दैखौ-दैखौ जोङो लोंनायावबो खहा खालामो। बेनिफ्राय जोङो दै गुबुंले जानायाथ' जोंनिया दारिमिनयारि मैला-मैथा जोङो बाहायनाय जेनेबा आसा आ आबादाव रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय ओ बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोंनियाव बां गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानि-दानि जुगाव जोङो गोबां जोङो दानि जुगाव आबाद फोर मावओबा जोंहा रासायनारि हासार बाहायो बेबायदिनो जोंना बुहुत बायदिसिना बायसिना एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायो बेनि थाखाय जोंनिया ओ दा गोहोम खो खोख्लैगासिनो आरो जोंनियाव दा जेनेबा जोंनियाव गुबुन साइन्टिस्टफोरा गुबुन गुबुन रासायनारि हासार दिहुनदों नालाय बेफोरो जोंनि थाखाय बिस बिस गोनां खालामना होदो बेखिनियानो जाहैबाय बेयाव ओ बेनिफ्राय जोंनियाव दंबावओ ओ दै गु दै गुबुंले जानाया जोंखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयोना दै गुबुंले जानाया जोंखौ ओ जेरै ओ दैजों सोमजिनाय बेरामफोर बेरामफोर सोमजियोना जोङो दैजो सोमजियो होननानै जोङो जेनेबा जेनेबा जोङो ओ कलेरा बायदि बेरामफोराबो जोंखौ साफ फियो दै गुबु दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव दै गाज्रि मोनलोंबा जोङो जे देहायाव हाबलांबा गोसारनानै बेराम सोमजियो ना बायदिफोरावबो गोहोम खोख्लैयो आरो थैयो बेबायदिनो जिब जुनारफोरा थैयो ओमफ्राय जिब जुनार फोराबोथ' बेबायदिनो गा ओ दैखोथ' लोंखायोना जिब जुनारफोराबो बेनि थाखाय जोंङो दै लोंनायाव बेयाव जोंनिया ओ जेनेबा रासायनारि हासार बाहायनाय आबादफोराव बाहायनायफोरा जोंनिया दै बेयाव मिक्स जानानै जोंनिया गोजाव लाङोबा बेफोर दैखौ जोङो जिब जुनारफोरा लोंबाथाय बिसोरनावबो गोहोम गो लैगोन ना थैगोन जिब जुनारफोरा औ बेबादिनो खहा जालाङो
आदसा नोंथां जेनेबा बेफोरखौ होबथानायनिबो थ थ' मोननैसो राहा दं बेफोर राहायाबो जेनेबा दै गुबुंले जानायनि राहाखौ माबायदि होबथानाया मोजां जागोन नोंथांनि बादिब्ला
आह जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जोंनियाव राहा दोङो गोबां राहा दोङो जोङो गिबियावनो जोङो ओ गारनायनि सिगां जों मैला आरो दारिमिनारि दाखोरफोरखौ ओ जेनेबा जों साखोन सिखोनै लाखिनांगोन जानला मोनला गारनाङा ओ दैमा दैसाफोराव जोङो जानला मोनला गारना गारना दोननाङा जोङो मोनसे बेफोर प्लास्टिक जेनेबा प्लास्टिक बायदिसिनाखौ जोङो बाहायखांनानै जोङो दैमाफोराव गारोना बेफोरावबो जोंहा दैया बहुद गुबुंले जायो। बेनि थाखाय जों बेखौ प्लास्टिकफोर खो जोङो ओ बाहायफिननांगौ बाहायफिनोब्ला जोंनिया बेखि मुलाम्फाबो जाबाय बेनिफ्राय ओ बेराफारसेथिं जोंनिया दैयाबो गुबुंले जाबोनाया जोंनिया कमायबोबाय बेनिखायनो जों बेखौ बाहायफिननानै जों बेखौ होबथानो हायो आरो।
औ औ
ओमफाय जोङो ओ खहा गोनां जेरै जोंना केमिकेल बाहायोना आबादारिफोराव जोंनिया रासायनारि हासार बेफोर बाहायनायखौ कम खालामालास सिनो कम खालामनानै जोङो मिथिंगायाव जि मोनो हा हासार मोनो जोंनि थाख खाय ओ मिथिंगायाव जेरै गोबोरखि बाहायो जोङो मोसौनि गोबोरखिखो जोङो बाहायनानै जोङो ओ आबादखौ मावोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो बे
औ दा नोंथां जेनेबा ओ जों नि बेफोर ओ जायगायाव खाथि खाला जायगायाव जेनेबा आजिखालि बांसिनानो मानसि फोरा माने मुलिजोंसो ओ आबाद खेथिफोरा मोजां जायो बिदि सानना लायो माने ओ ज बिदिनि अनगायैबो जेनेबा आजिकालि ओ दासान्दि बेफोरबायदिखौ बाहायालासेनो जेनेबा अर्गेनिक माने ओ निजि जेनेबा बिदि ओ औ जेनेबा मुुलि सुुलिफोरखौ बांद्राय बाहायालासिनो दा बिदिनो बोरै ओ माने बेफोरखौ ओ ओरैनो जेनेबा ओ जानायावबोथ' मोजां मोनगोन मानो होनबा बे मुलि बांद्राय होनायखौ जोङो जेसांनो जागोन एसांनो जोंनि देहायाबो गाज्रि जागोन नोङा होमबा नोंथां? दा बेखौ जेनेबा औ जेनेबा बेखौ ओ
मुलिखौ बांद्राय बाहायालासिनो बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो मानसिफोरा ओ मुलिफोरखौ बांद्राय इउस बाहायालासिनो बे मैगं थाइगंखौ बोरै बानायनांगौ बेफोरखौ साननोबा माने मोजांसि जागोन मानो होनबा बांसिनानो मानसिफोरा जेराव नुयो बेयावनो आथिखालावथ' खाथि खाला जेराव नुयो बेयावनो मुलि सारानाय नुखायो नङा होमबा? न' सेर सेराव मानसिफोरा ओ बिदिनो आबाद खेथि खालामो खालामोब्ला गासैखौबो मुलि सारखा ओ बिदिनो एम्फौ एनला थैथो होननानै मानसिफोरा मुलि सारो थेवबो खायसे एम्फौ एनलाफोराबो माइ मोजांनि थाखायसो बाहाय जायो माने खायसे एम्फौ जेरै खा खानस्रि खानस्रि फोरा खानस्रि ख्रियाथ' बिराद मोजां हासार जायो नङा होमबा नोंथां? बे खानस्रि खानस्रि खिखौ दा खायसे ओ सुबुंफोरा खानस्रिखिखौबो मोजाङै ओ बाहायो गावसोरो निजे ओ दानिया दिहुनो खानस्रिखि मानो होनबा खानस्रि बहुत मोजां होननानै ओ मानिना लानो गोनां जाबाय दा दै गाज्रि जानायाबो बांसिनानो गाज्रि मुवा बेसादफोरनिफ्रायनो सोमजियो नङा होमबा नोंथां जेरै मानसिफोरा दैमा दैसाफोराव हि सुनाय हासुनाय ओ खायसे जेनेबा गाज्रि मुवा जेखौ जों बुंजाथावा ए बेयाव दैफोराव ओ खिहैलाबायनाय जेनेबा बेफोरखौ ओ माने गाज्रि खालामो आरो नङा होमबा नोंथां दा बे दैयावनो जेनेबा मोसौआबो दै लोंगोन बा मानसियानो दुगैगोन बा एयावनो हियानो सुगोन नङा हिजों सुवा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि ओ जिथु दैमा दैसा बेखौ गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो लामाथिं लाङो दा मानसिफोरा फोरखौ बा बेफोरबायदि खालामालासिनो दा बेफोरबायदि खालामनायखौ जुदि ओ निजि होबथायोबा निजि निजिनो बेखौ बुजिनानै ओ जि जेनेबा बेखौ होबथानाय जेनेबा निजि माबा खालामनो हायोबा गोजा जानगाराव थानो हायोबा होमबा बेफोर दैमा दैसाया मोजां जायोबाथ जोंनि सावस्रि जोंनि देहायाबोथ' मोजां जागोन ना दा जेनेबा जोंनि लोंनाय दै लोंनाय दैयानो जोंनिख्रुइ बां बांसिन ओ जोंनि मानो होनबा जोंनि देहायाव दै गैयाबा जों सोलिनोनो हाखाया माने सोलिनो हाया जोंनो दैखौ नांथारगौआनो दा बे दैखौनो जुदि जों अननो रोङाबा बे दैखौनो जोङो साफा खालामना लाखिनो रोङाब्ला अब्ला जोंनि देहाया ओ बेमारजों साग्लोबगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा दा आंनि सिगांआव मोननैसो बाथ्रा आरो फोरमायबावना होबावनो हागोन नामा दैे
औ आं आं ओरैनो जो जोबनायाव बेखौनो फोरमायनो सानो जेनेबा जोंनि थाखायथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जि खिनि बाथ्रा बेथ' नंगौ बेबायदि या आरो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो जे दैया गासिनि थाखायबो जोंनिबो थाख ओइ गोनांथार खौथ' नोंथाङाबो बुंखाबाय बुंनाया ओ जोंनि दै सम्पद फोरखौ गुबुंले जानोफाय जोङो रैखाथि होनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार मानो होनब्ला जोंहा गास नि बिबार माने जिब जुनार मानसि गासैबो जोङो दैजोसो थांना थायोना दै गैयाबा जोङो ओ थांनानै थानो हाखायानो जेनेबा बेबायदि ओम बेन थाखाय जों जोङो दैखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जों आथिखालाव आरो जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गो आभ्वा थि खालामनो हायो आरो जोङो गोग्गो आलाम औ बेबायदिनो औ ओ बेनिफ्रायथ' ओ नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा मायबा
औ नोंथां हागोन र' जेनबा जोङो जेसेबां हायो एसेबां दैखौ मोजां लाखिनांगौ नङा ओनबा नोंथां जेनेबा दानि आथिखालावथ' जेनेबा ओ बेफोरबायदि जे--जितु प्रडाक्सफोरबो गोबां ओंखारबाय मेसिन सु दै सा खालामनाय मानाय दा बेफोरखौ जुदि बा हायो नानै नो ओ लानो हायोबा खरसा जाय सोरां ओ रुपाया खारगोन रां खारगोन इसेबो दा बेफ फोरखौ निजि गोग्गो दै लोंनो थाखाय बेफोरबायदि मेसिनखौबो बायनानै लों नो गोनां जायो मानो मानि मानो होनबा ओ दैया मानो होनबा जेसेबां हायो एसेबां गाज्रि जालांबाय थादों दा खायसे बिदिनो ओ जोंनि ओ दाथ' गोबां कलकारखानाफोर दं नोङा ओनबा नोंथां जोंनि खाथि खालाफोरावनो दा बेफोरो कलखार खाराफोरनिफ्राय ओंखा खारनाय जितु उखुन्दै आरो जित तु गाज्रि मुवाफोर बेखौ दैमायाव जितु बोहैख्लाय हरो बे बोहैनायानो जोंनियाव ओ गोबां बेमार सोमजिहोयो माने जोंनि मोनसे दैमायाव बोहैबोनाय लोग लोगोनो गासैबो दैमायावबो गोसारफाजोबनाय बायदि जाया होनबा नोंथां? ओ आरो दं औ जेनेबा बे दैखौनो सोरबा--ओ सो-सोरबा मानसिया दुगैबाय बे दुगै नानै बे मानसियानो बे दै-खौ ओ जेनेबा नों थांनि गामिनिफ्राय जेनेबा सोरबाफोर बे दैमायाव दुगैबाय दा नोंथांनि गामियाव हाब फैबाय मानसिया बे हाबफैनायानो दैयानो बेनो जितु ओ थालांगोन बे नि मोदोमनिफ्राय गोलैनाय दै बेनो जोंनियाव बेमार सोमजि होनो हायो नङा होनबा नोंथां? गाज्रि दैयाथ' बिदिसो खा खालामो दा नोंथां जों रायलायनानै आङो गोबां मोजां मोनबाय जोंनि समाबो थुंगेबाय आसा खालामो नोंथांजों आरो उनफोराव रायलायबावनो मोनगोन होननानै
अओ गोजोन्थों आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय रायलायनानै मोजां मोनबाय नोंथांजों ओ बेखिनियावनो फोजोब नाय जासिगोन जोंनि रायलायनायखो जेनेबा दे गोजोन्थों औ गोजोनथों